हेलौ नोंथां। हेलौ। मा खालामदों नोंथां?
दङ ओरैनो नोंथां नोंथाङालाय?
औ।
औ दे।
बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोसावनाय।
थारैनो नंगौ।
फोराननानै जाग्रा आदार।
थारैनो नंगौ।
बेखौ बाहायनो थाखाय आदब आरो गोनां मुवाफोरा जाबाय फिसा फिसा गोरान नाफोर। थास' बिलाइ गोसोम ओम नाखौ पास्टाआवनो सुना लाग्रोनांगौ।
थारैनो नंगौ। नाफामा जाबाय बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायजाबोनाय जेरै जाग्रा आदार मुवा रखम बानायनाय जायो।
थाबैनो
बेखौ बानायनो थाखाय गोबां बायदि बायदि बाहायनाय जायो बेयावहाय
नाफाम खौ देनानै जों न'फोराव नो जायो
थारैनो नंगौ आथिखालनि जुगाव नाफामखौ बारा नुनो थाङा मानोना गोदो गोदायनि आबै आबै आबौमोनासो बानायोमोन बेखौहाय दा बारा बानायनाय नुनो मोननो थाङा गोमालांनो हमदों
नाफामखौ‌ बर'फोरानि बांसिन जायो जानाय जायो
थारैनो नंगौ
औ दासानदि नाफाम खौ बारा बानायायल जाला
थारैनो नंगौ
बेफोरखौ जों बाराबो जाला जानायोमोन
बे
नाफामा जानो जोबोत गोथाव
औ औ नाफामा जाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो जाग्रा मुवा